औ हेलौ नोंथां खुलुमबाय नोंथां
अ खुलुमबाय नोंथां गोजोननि सानजौफुं नोंथां
औ नोंथां गोजोन सानजौफु
ओ नोंथां नोंनाव खन खल हरनायनि आन्दोआव मोनसे जोंनि गोदोनि बर'नि दोरोङारि जों ओ सोमोन्दो गोनां मोनसे हाबा बा खामानिनि सायावसो आङो रायजलायनो खलहरदोंमोन नोंथां
औ नोंथां रायलाय जायो‌ नोंथां
ओ बेखौ होनोबा जोंनि बे जे गोदोहाय जे जोंनि बर'फोरा ओ बिनि बिनि न'आव आंनि न'आव जों खामानि मावलायनानै होयोमोन बिनि असिलायै जोङो ज' जाग्रा लोंग्रा जालायोमोन जेन'बा रानलायनानै जायखौ जोङो सावरि जानाय होनो नोंथां
औ नोंथां
औ बेखौ बिनि बागै रायजलायनो नोंथां नोंथाङाबो मिथिखागौ ना नोंथां सावरि सोदोबखौ
औ नोंथां मोनथियो
औ नोंथां अब्ला फोरमायलायनोसै ना नोंथां
औ नोंथां फोरमायजायो नों
ओं ओ सावरि होनोबाथ' नोंथां जेन'बा गोदोहायथ' जोंनि बर'फोरा बा दासिमावबो खामानि मावनानै जाग्रा ना नोंथां
औ नोंथां
उम बेयावहाय मारै जायोमोन गोदोहाय ओ जेन'बा बै समावथ' ओ खामला हाजिरा बिदि होलायनाय गैयामोन नोंथां मा जायोमोन ओ हम जेन'बा आंनि न'आव माइ सिबनांगौ नोंथां जेन'बा ओ बिदि बे माइ सिबनायाव मा जायोमोन नोंथां दानि जुगाव थ' ओ जेन'बा मानसिफोर मोना हाजिरा होनोसै बिदि होनलायोमोन ना नोंथां उम गोदो जों गोदोनि दिनाव मा जायोमोन नोंथां ओ माने खाथि खालानि बा नोंजिनि न'नि नांजाबनाय बेनि जेन'बा फो ओरैनो ओ जेबो खामानि गैथ'यै मानसि बा सुबुं बेफोरखौ लिंनानै खामानिखौ मावलायोमोन आरो ना नोंथां जेन'बा हेफाजाब होलायोमोन औ हेफाजाब होलायोमोन बिदिनो बेबो आंनाव मावफैगोन बैबो नोंनाव मावहैगोन बिदिमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
औ बे समाव माने बेजों मा जायोमोन नोंथां जोंनि समाजनि गोरोबलायनाय बा जोंनि बुजिलायनाय नांज्लाय खमज्लाय बिदिया जोबोद खम जायोमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
दा बिदिनो नोंबो आंनाव मावैगोन बैबो आंनाव मावफैगोन बिदिजोंनो जोंनो मावलायनानै जोंनि खाथि खाला बा जोंनि गामियाव गोरोबलायनाया जोबोद गोरा बिदि जायोमोन रावबो रावखौबो मेगन सायै बिद बिदिया फैयोमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां औ औ नंगौ
औ नोंथां जों बेखौ जों नुनो मोनला ना नोंथां
ओ नोंथां नुनो मोनला
औ बिनि जाहोनफोरखौ फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां जेन'बा जों मानो बिदिखौ नुला मानो सोलायलांखो बियो बेफोरखौ नोंथां
औ नोंथां हागोन
ओ दे नोंथां होमबा फंनैसो फोरमायना होदो नोंथां आं एसे मिथिनो लुबैदों आरो ना नोंथां
औ दे नोंथां जों ओ गोदो बिदि सावरि जालायनाय खामानि मावस'लायनाय बिनि न'आव बैनि न'आव बेफोर जाहैबाय मा औ नों नोंथां‌ बेफोर जाहैबाय गोदो न'खरफोरा मायबा मोनसे उसुबिदा फैयोब्ला हमना ला बार' हुंखाजों फोरा बायलांबाय माब्लाबा सोरनिबा न'आव ओ माइ हाजोबनाय सान बेफोराव जों मा औ सावरि जालायनाय नाय मोनसेखौ जा मा होनो ओ जालायनाय जायोमोन आरो नोंथां
औ नोंथां औ
औ औ बै समाव जोङो मा होनो ओ जेब्ला ओ बेफोरबायदि जालायनाय जायोमोन बै समाव जों मा गामिनि न' खाथिनि सुबुंफोरा फैलायनानै ओ ज नो हेफाजाब होलायोमोन बिनि ओ माइ हाजोननाय एबा बारहुंगाजों न' बाय बायनायखौ खैफोदनि समाव जों मा मदद खालामलायोमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरखौ नुनो मोनला मानो होनना बुङोब्ला दानि दानि ओ सम आरो फाखन सम आरो फाखनजों गोरोबफानानै सुबुंफोरा मा बेसेन गोसा समखौ गावबा गाव होसोनो हमनो होसोनो थाखाय मा थियारि जालांबाय नङा हबा नोंथां दानि जुगाव जाहैबाय औ दानि जुगाव जाहैबाय ओ दोरोङारि ओ दोरोङारि एबा बिरोंदामिन जुग नालाय नोंथां बेजों खारफानो थाखाय मा समा गासैनियाबो ओ बेसेन गोसा जालांबाय जायनि जाउनाव जोङो बिदि हेफाजाब मोनला बिदि ओ ज' ज' सावरि जानायखौ नुनो मोनला आरो नोंथां
औ नोंथां औ
औ नाथाय मालाबा मालाबा समाव जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां ओ ओ खैफोद जायोब्ला एसे ओ हेफाजाब होलायनायखौ सावरि जानायखौ नुनो मोन आरो नाथाय बुहुद खम एखनबा नुयो जोङो दैज्लां बोथोरनि हाल जांख्रा नोंथां हाल जांख्रार समाव जोङो औ ओ जायदिनाव हाल जांख्ला जागोन बै दिनाव ओ माइ गायग्राफोरा थांनानै ज' ज' माइ गायनायखौ नुगोन नोंथां आरो खोथिया ओ‌ फुनानै खोथियाखौ ओ रोगाना हैनाय फोथाराव गायनो थाखाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो सम सम एखनबासो नोंथां नाथाय बिदिखौबो जों गोबां खम नुनो नुनो मोननाय जाबाय नोंथां
सैथो नोंथां सैथो औ
औ
बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा ओ गोदोनि जों बिदि हेफाजाब होलायनाय बा सावरि जालायनाय बियो जोबोद मोजाङानोमोन नोंथां ओ उम मानि खेथ्रआव होनोबा जों मानसिनि देहा बे जेनेबा जों माला मा जागोन माला बोथोरा मा गाज्रि खालामनानै होगोन जों बेखौ जेबो हमस'नो हाया नोंथां माने बै समाव मा जायो माने जोंनाव बिदि सावरि जालायनायनि गेजेरजों जोंनि समाजनि गोरोबलायनाय बा जोंनि न' खाथिजों बुजिलायनाय बियो बाङोमोन आरो ना जेन'बा बेबो आंनाव खामानि औ बेबो आंनाव खामानि माव मावना होफैयो आंबो बिनो मावना होफैयो जों मानो मोनसा मोनसि मोनलायनो बा जों मानो नांज्लाय खमलाय खालामनो बेफोरबायदि साननाया जायोमोन आरो नोंथां
औ नोंथाङा औ जायोमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरखौ नुनो मोनला सम नोंथां
औ औ
नङा होनबा नोंथां बेफोरखौ खालामदों गासैबो सम आरो हो ओ बिरोंदामिन जौगानायनि थाखाय फ्राय ओ समजों खारफानो नांगौनि जानो फैनांगौनि थाखायनो बेफोर गासैबो सोलायनो हमबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ ओ बि उम उम
गा मा ओ गावबा गावनि बेसे गोसा समखौल होसोनो ओ नागिरनो एबा खा गावगायनि थांखिसिमल ना मोनहैनो थाखाय बैबो हाखु दाखु बा हा
उम उम‌ उम औ बुंनो थाङोब्ला नोंथां ओ गोदोनि दिनाव ओ थाखा फैसा एथ मुल्य नङामोन आरो ना नोंथां जेनबा दाथ नोङो सोरखौबा जेनेबा नआव थिं दाथ' बा बारहुंखा बारलाबायो दा दैज्लां बोथोर थिं खाफ्रानो नों दा मानसिखौ ओरैनो ओरैनो मोना नों मानसिखौ मा खालामो बेयाव फैसा होनांगौ जायो जों फैसा फैसा होआ- बानो बिसोर मावनो फैया गोदोनि समावबा मा जागौमोन बियो ओ आंबो आंनावबो मावफैखायो बियो आंबो बेखौ हेफाजाब बै आंनावबो मालाबा जायोबा आंनावबो बिथाङा हेफाजाब होैगोन बेफोरखौ आसा खालामनानै बिदि हेफाजाब होलायोमोन नाथाय दानि जुगाव मा जाखो थाखा फैसा गैयाबा रां रुफा बेफोर बेनो माबा जाहैबाय माने जोंनि गोनांसिन बेसाद जाहैबाय मोनसे जाय गैयाबा जोङो बुहुमावनो थांना थानायनि माबायानो गैया राहायानो गैया उम बेनि असिलायैनो मा खालामो आं बेनाव मानो ओरैनो मावगारनो मानो आं सावरि जानानै बेदर अ बेदर मानो जानो नांगौबा आं बेनाव फैसा लानानै खामानि मावनानै आं आंनि नआवनो आंनि बिसि फिसाजों ज' जागोन बिदि साननानै
औ औ नोंथां औ नोंथां औ औ नंग नंगौ नोंथां आरो गोदो बिदि सावरि जालायनायाव जोंहा मा मोनजायमोन ओ नोंथां ओ दाउला खासि मासे जे एबा ओ दाउ बेदरजों जौ जौ जौ गोरान जौ गिसि बिदि मोनलोङोमोन ज' ज' रंजा खुसि माव जालायोमोन लोंलायोमोन आरो मिनिलायोमोन नोंथां नाथाय दानि जुगाव मा जि बेफोरखौ जोङो जेबोखौनो मोनला नोंथां मानो होनबा जोङो
सैथो नोंथां सै
औ ओ फैसा एबा फैसानि फिलोआ बां बांनायजों लोगोसे मा मानसिया फैसाजोंसो खारखानो हमबाय नङा होमबा नोंथां? माने मानसिया गावनि सोमोन्दोखौनो मिथिला माबायदि गोरोबना थानांगौ समाजाव माबायदि सोरजों सोमोनदो लालायनांगौ बेखौनो रोंला नोंथां।
सैथो नोंथां गावनि अ दे होन दे नोंथां अ गावनि साखाथिनि न'जोंबो ओ आजिखालि थांबांलायला बा हेफाजाब होलायनाय बिदिखौ नुनो मोनला बयबो गावबा गावनि सम दिहुनन्नाय रां आरजिनाय बिनि फारसे गोसो होसै बेनिखायनो जोंनि न' खाथि बा जोंनि गामियाव बुजिलायनायाबो खम जाबाय जायखौ जोङो गोदोनि जोंनि आजोआ आजै आजौनि समावबा जोंबो लोगो मोनबोनाय समाव बिसोरो बेबायदि खामानि मावलायनानै गाव गाव बुजिलायनाय बिनि न'खराव मा आंखाल जादों आंनि न'खराव मा आंखाल जादों बेफोरखौ जों फोरमायलायना नै बा जों बेनि ओ राहा लामा जों बे जेंनाखौ मारै सुस्रांनो हागोन बेनि राहा लामाबो जोङो जेब्ला खामानि मावखांनानै जानाय लोंनाय जायो बे समाव जों आराम दुखु सुखु रायलायनानै जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो फोरमायलायनानै सुस्रांनायनिबो राहा दिहुनोमोन नोंथां। नाथाय दा मा जागोन नोंथां नों जों थां औ थांबांलायला जों मिथिलायला सोरहा मा जादों मा जायाखै जों बेफोरखौ मिथिलाया आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ नंगौ नोंथां नोंथाङा सैथो खोथाखौनो बुंदों।
अ नोंथां
औ
दा नोंथां आं सानो जोङो बे गोदोनि बा जोंनि आजै आजौनि समनि बे सावरि जानाय बेखौ जोङो लाबोफिननो गाहाम बेखौ आं सानो नोंथां।
औ औ नोंथां आंबो बेखौनो सानो नोंथां जों बेखौ गोदो गोदायनि बिदि सावरि जालायनाय ओ थासारिखौ जोङो दाबायदि समाव लाबोनायबा जोबोद मोजां जागौमोन नोंथां मानो होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि ओ समाजाव एबा न' खा खाथिनि एबा ओ बाय बाहागिफोरजों अनज्लायना थानो हानाय मोनसे ओ सोमोनदो लालायनाय बेफोरो जोङो बांगोमोन नोंथां। आं बिदि सानो आरो नोंथां, बिदिखौ सानो आरो आं नोंथां। औ नाथाय जों बिदिखौ मोन मोनफिननो हागोन बेखौ माबायदि लाबोनो हागोन? बेखौसो एसे साननो गोनां नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बेथ' जोबोद गिदिर जेंनायाव गोग्लैनानै दं नोंथां जों बेखौ लाबोफिन नांगौआ आं एथ' माबा नोहोराखै आरो ना नोंथां समाव होनानै नोहोराखै आङो नोंथां
औ नोंथां औ उम
औ लानानै ओ नोंथांजों रायजलायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ
औ नोंथां ओ थामजोबो आङो गोदोनि ओ
ओ दे
खौ रायज्लायनानै जोबोद गोजोनबाय नोंथां
औ औ नोंथां अब्ला बिदिब्ला नोंथां उननि समफ्राव लोगो मोनबावगोन बेखौ आसा खालामबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांखौबो आसाम लोगो मोनगौखौ आसा हामबाय नोंथां
औ होमबा दोन्थ'लायसै नामा नोंथां औ औ दे दे